औ हेल'।
नोंथांङा आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा खोनादोंबा आंनि माथोखो?
औ खोनादों नोंथां। ओम नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आं दाहाय ओरैनो जनानै दोनथ'यो गरम जादों आरोना एसे ओंखायनो। नोंथाङालाय मा खालामदों?
औ आंबो बिदिनो जिरायना दं नोंथां ओम माने बोथोराबो मालाबा गरम मालाबा थान्दा बिदिनो ना बेनिखायनो ओम फेनाव माने फेनखौ अन खालामलाय बन्द' खालामलाय बिदि खालामगासिनो आरोना। दे नोंथांआ
औ। औ जाखांबाय नोंथां। दानि दाहायसो जाखांबाय आरो ना। नोंथाङालाय जाखांबाय?
ओ आं जाथ'वाखै नोंथां माने ओंख्रिया मोनथ'वाखैदां ओंखायनो जानाय जाथ'वाखै। ओमफ्राय आं नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै फन हरनाय जादोंमोन आरो ना। ओमफ्राय बे आयदायानो जाबाय बर'फोरनि माने गोबां दंना फ्राय बेनि बागै नोंथाङा फंनैसो इसे बुंना होदो ओमफ्राय बेखौ बोरै-बोरै संनाय जायो मा मा माने बिदि इनग्रेडियेन्स नांगौ बेफोरखौ एसे बुंना होदो नोंथाङा।
औ-औ जागोन नोंथां ओरैनोलाय आंहा मोजां मोननाय बर'नि मैगंफोरानो जाबाय अनला दाउ। ओ साम'जों सबाय ओमफ्राय आरो नारजि अमा आरोना। ओमफ्राय दाहाय जेनेबा नारजि अमाखौ संनोबा नोङो नारजियाथ' फाथो बिलाइनिफ्राय फैयो आरो नालाय फाथो बिलाइ बोरायखौ साफानो सुनानै सान्दुंङाव फोराननानै बेयो साननै सानथामसो सान्दुङाव फोरानबानो बेयो रांख्रब बा नारजि जाहैबाय आरो ना ओमफाय बेखौहाय बेखौहाय जोङो किसुमाना मा खालामो गोखाखौ माबानो थाखाय खमायनो थाखाय बेखौ रुगारनाबो गारो संनायनि सिगां। ओमफ्राय आरो किसुमाना आरो ओरैनो गोरानैनो एवनानै बेखौ सेख्रेबनानै होयो आरो ना। ओबाय बिदिनो अमाखौ। अमा, गोरान बा अमा, बिदिनो। मोजांखौनो एवग्रोना लायो मोजाङै एवना लानानै ओमफ्राय उनाव बे। नारजिखौ बयेल खालामना लादो बयेल खालामना लानायखौ एसे। से बेदिनो। पाक्रासफोर सानानै बेखौलखबना होयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो गोदौ होनोनानै। दसे सम संनानै बेनो जाहैबाय आरोना नारजिजों अमा बिदि।
औ औ।
ओम ओमफ्राय आरो।
औ।
ओ ओमफ्राय आरो बेथिंहाय दङ, अनलाजों दाउ। अनला संनो थाखाय। जोङो फार्स्टआवनो अन गुन्दै देना लाग्रोयो आरो ना। बेयो माइरं, माइरं जों ओंखाम जानाय माइरंखौनो देयो। बा सोरबा सोरबा बेलेगबो इउस खालामो आरो ना गावबा गावनि गोसोसो।
औ।
ओमफ्राय बेखौ ओम बेखौ ओमफ्राय अन गुन्दैखौ। माबाना लाग्रोनानै ओ। उनना लाग्रोयो ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो दाउ बेदर, लाना फैयो। सोरबा लकेल दावबो होयो सोरबा आरो बयलारफोरबो होयो ओमफ्राय। बेदरखौ जोङो मोजां एवना लाग्रोयो आरो ना बिदिनो पियास, सामब्राम, बानलु। जि जि मस्ला नांगौ जायो बेफोरखौ गासैखौबो होनानै लाग्रोयो। ओमफ्राय होनानै बिदिनो मोजाङै एसे मोनजासिम। एवो आरो ना मोनफ्राम, मोनफ्राम बिदि एवनानै बेखौ थिखांना लायो ओमफ्राय उनावहाय। ओ बेवहाय दै होनानै।
ओ बे बेदर, बेदराहाय बेदर मोनखानायावहाय दै होनानै उनाव ओमफ्राय बेखौ गोदौहानै। अन गुन्दैखौ सारना होयो आरो ना।
औ औ।
ओमफ्राय बेखौनो ओमफ्राय दसे गोबाव सम संनानै गोदौहोयो ओमफ्राय संख्रि बानलु गावनि हिसाबाव होनानै एसे गोदौ होबानो ओम दस पन्द्र' मिनिटसो गोदौहोनायनि उनावनो बेहाय जाबाय आरो ना बेयो।
औ औ।
आरोहाय दङ' बेथिं साम'जों सबाय। साम'जों सबाय संनो थाखाय जोङो सबायखौ बा हरसे सिगां बा बिदि माबा मोनसे सोमना लाग्रोयो आरो
ओमफ्राय सोमखांनायनि उनाव बेखौ साफानो सुना लायो सुनानै। बेवहाय बिगुरफोर ओंखारबाथाय बेखौ। एखदम साफा गुफुर जाजासिम सुयो आरो ना बे मैलां। ओंखारो नालाय सबाया। बे उनाव साम'खौबो जों सानसे बा साननै सिगाङावनो। दैयाव सोमना दोनो आरोना साम'नि मैलाया ओंखारथो होननानै। ओमफ्राय आरो साम'खौ ओमफ्राय संगोन खालि दाननोसै। साम'नि खिथुखौ दानो ओमफ्राय आरो। बाख्ला थायो नालाय बे बाख्लाखौ बोखारो। ओमफाय बिदिनो साफफा सुना लायो ओमफ्राय किसुमाना बस्थायाव सोनानै हुयो किसुमाना आरो ओ बालाजों बिदि खालामनानै सुयो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो गावबा गावनि आइदिया आरो ना बेयो बा गावबा गावनि आयदा लानानै सुयो आरो इसोरो साफानो गोजों जाजासिम सुयो ओम फ्राय बेनि उनावनो जोङो साम'खौ संग्रोना लायो। साम'आ साम'खौ संग्रोना लाबाथाय ओमफ्राय बेयो बेरनायनि आवाज फैयो आरो ना बे बेरनायनि आवाजा फैबाथाय जों मिथिना लायोखि साम'आ बे गावनि संख'निफ्राय गदो होननानै मोनबाय होननानै ओमफ्राय बेखौ संखांनानै उनावहाय जोङो सबाइखौ होयो सबाइजों एवो ओमफ्राय सबाइजों एवखांनायनि उनावनो एसे गोबाव एवनानै ओमफ्राय एसे मोनहां मोनहांबा जोङो दै होना होयो। दै होनानै बिदिनो गावनि गावनि हिसाबाव संख्रि, बानलु जि नांगौ बेखौनो होजोबो ओमफ्राय किसुमाना आरो लास्ट मोनहां मोनहाङाव बे खासिथारा बिलाइ बा दुन्दिया बिलाइ बा नङाबा आरो हाइजें हाइजें बिलाइ बेफोरदिखो होयो ना गोथावनि थाखाय थावनायनि। औ बिदिनो ओमफ्राय दसे गोदौ होनानै ओमफ्राय बेबो जाबाय आरो ना बिदिनोसै।
अ नोंथाङा बेयाव खारै इउस खालामदों नामा?
ओहो बेखौ खारै इउस खालामनाय जायाखै बेखौ थावजोंनो एवदों आरो ना। आ किसुमाना खारैजों एवो उम अनलायावहाय अनलायावहाय खारैनांगौ जायो देलाय।
औ औ नोंथाङा एसे खारैखौ बोरै बानायो बेखौ बुंनो हागोन नामा माने अबेनिफ्राय बानायनाय जायो।
औ नोंथां जागोन। खारैखौ जोङो फार्स टावनो मा जायो थालिर थालिर दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरो ना थालिर खौ जोङो थालिर दंफांखौ जोङो हानानै बेखौ एकदम लाइक फिसा फिसा फिस खालायनानै बे खौ सान्दुंङाव फोरानो जोङो सानब्रै सानबा बिदि सान्दुङाव फोराननानै बेयो जेतिया रानख्रबो रानख्रबबाथाय बेखौ सावो ना जोङो। सावनानै ओमफ्राय बे सावनानै जि हांगार ओंखारो ना बेनि बेखौ जोङो साफानो सालिना लायो ओमफाय सालिनानै बेनो हांगारानो जाहैबाय आरो ना खारैया बेखौ ओमफ्राय उनाव जोङो दै होनानै सरो ओमफ्राय सरनायनिफ्राय बे दैथुआ गोसोम दै ओंखारो बे दैयानो औ बे दैयानो खारै जाहैबाय आरोना बेखौनो ओमफ्राय जोङो हिसाब होनानै मैगङाव मैगंनि हिसाबै होयो आरो ना होनानै बेनो संजायोसै
औ औ नोंथाङा औवा मेवाय जाफेरबाय ना?
औ जादों जोंहा दिनै औवा मेबायाइखौनो संदों आरो ना।
औ औ। औवा मेवाइखौबो माने बिदिनो आसारबो बानायो होननाय खोनायो।
औ औवा मेवाइखौबो अनला बानायो देलाय। औवा मेवाइखौ ओ फिसा फिसा हाना लायो आरो ना एकदम फिसा फिसा थुख्रायाव हाना लानानै गोबबा गोबबा हायो हानानै बेखौ किसुमाना आरो औवा मेवाइखौ धंग्रायाव सोना दोनो आसार खालामनानै गोखै जाथो होननानै। बेजोंबो अनला सङो किसुमाना। उम।
अ मोजाङानो दे नोंथां होमबा।
औ नोंथां नोंथांनालाय ओ लाइक माखौ जानानै मोजां मोनो बर'नि ओंख्रि?
औ। आङो बांसिनानो माबाखौ जायो नोंथां ओ नार्जिजों अमाखौ खौ जानानै मोजां मोनो आरोना बांसिनानो ओमफ्राय बिदिनो ओम सबायजों साम'खौबो गोथाव मोनो बाट आंनि फेभरेट दिस होनबा नारजिजों अमाखौनो जानानै मोजां मोनो आर ना।
औ
ओमफ्राय नोंथाङा आंखौ माबा सोंनो दं नामा आरो
अ नोंथाङा मायाबाफोर बिदि बर'नि ओंख्रि दं नामा जेखौ बा लाइक ओ मा होनो बेखौ बिराद मोजां मोनो आरोना जानो बेलक जाफेरा गोबावजों मोनजाफेरनाय बिदि आरो
अ बर'नि ओंख्रि होनबा आं ओमफ्राय माने नारजिजों अमाखौ बुंबाय फार्स्टआवनो ओमफ्राय नोंथाङाथ' बे बे खौ खोन्थाखांबाय आङो ओमफ्राय आरो आङो सबाय मा सबबाय नङा माबा अमाजों सिबिं जा फेरबाय नामा?
औ औ औ जाखां जाफेरबाय नोंथां।
खौ जे ओ फार्स्टआव जोङो ओम सिबिंखौ जोङो मोनसे माबायाव थावायाव ओ माबाना गुदुं खालामग गुदुं खालामना लाग्रोनांगौ आरो ना ओमफ्राय बेखौ एसे जोङो रस्ट खालामनानै ओमफ्राय मिक्साराव जों ग्राइड खालामनांगौ ओमफ्राय ग्राइन्ड खालामखांनानै बेखौ एसे साइदाव दोननांगौ आरो ना ओमफ्राय बिनि उनाव जों अमाखौ ओम बिदिनो मोजाङै सुना लाग ग्रोनानै जों सारायाव बिदिनो फियास बानलु बिदि होनानै एवग्रोना लाग्रोनांगौ आरो ना ओमफ्राय बिदिनो एवनानै जों ओ माने एसे गल्डेन कालार बायदि जाबा अमा अमानि खाालारा एसे गल्डेन टाइपनि जाबा जोङो बिदिनो सामब्राम गुफुर देना लानायफोरखौ होनांगौ ओमफ्राय जों सिबिंखौबो जायखौ जोङो ग्राइन्ड खालामना लादोंमोन बेखौ एड खालामनांगौ आरो ना ओमफ्राय बिदिनो बिनि उनाव माने बेखौ एसे एरनानै जोङो एसे दै होनांगौ आरो ना दै होनानै जों धोनजों गोनजों खोबनांगोन ओमफ्राय खोबखांनानै बिदिनो माने बेथ' एसे माबाखाबायना? बेदरा एसे मोनहां मोनहां बायनि जाखाबोन बेनिखायनो जोङो बांद्राय सम दोननाङा बेखौ दै होनानै माने दैया रानबानो म माने बे मोनबाय आरोना। ओफ्राय दोंथ सोरोर बासोरबि बिदिनो ग्रेभि टाइपनि जानो लुगैयो ओमफ्राय सोरबा गोरान बानायो आरो ना आं बांसिनानो गोरानखौ जानानै मोजां मोनो नोंथां। बेखायनो आङो बार बांद्राय दै दोना आरोना बिदिनो
औ
औ दे होमबा नोंथांना समाबो जाबाय। नोंथांजों रायज्लायना मोजां मोनबाय आरो ना।
औ नोंथांजोबो बिराद मोजां जाया आरो ना।
औ गोजोन्थों नों थां